गोजान मोनाबिलियाव नोंथांनिसिम गाहाम हामलायनायखौ जासि हरग्रोनाय थाबाय।
नोंथांनिसिमबो गोजोन मोनाबिलिनि गोजोन हामगलायनाय जासि हरग्रोनाय थाबाय सेथियावनो।
दिनै नोंनिसिम कल खालामनायनि जाहोनानो जादों दिनै जोङो मोनसे टपिकनि सायाव सावरायगोन बे टपिकआनो जाहैबाय फिथाइ सामथाइफोर
बेथ' जोबोर मोजांनि बाथ्रा।
फिथाइ सामथायाइफोर होनोब्ला नोंथाङा मोनथियो जानांगौ जेरै जों जाबाय थानाय बेबायदिनो न'आव मोननाय फिथाइफोर गासै फिथाइखोनो जोङो फिथाइ सामथाय होननानै होनना मिथियो। जेरै जोङो बुंनो थाङोब्ला गामि दफनफोराव मोननाय जेरै जेरै थाइजौ नारेंखल खान्थाल रैमालि बेफोरफोरखो जोङो गामि दफानाव जोङो मोनो। आरो बेफोरो फिथाइ लानानै फिथाइ फिथाइ सामथाइफोरनि सुवादा गुबुन -गुबुन जायो। आरो गोबां फिथाइ सामथाइखौनो गामियाव मोनो माखोबा माखोबा आरो गोबां फिथा बिदै फिथाइ फिथाय-सामथायफोरखौ जोङो नोगोरफ्राव जोंनि गामिफोराव बिबादिनो आलदा आलदा फिथाइ सामथाइफोर दङ। जोङो नायनो थाङोबा जोङो नायनो थाङोबा जोङो बिदि टाउन सहरफोराव मोनो आरो बेखौ जोंनि गामि दखनफोराव एसेबां मोननाय जाया। जेराव जोङो नायनो थाङोब्ला बेफोर आपेल आंगुरफोरखौ जोङो न'आव गायनो हाया मानोना बेखौ आपेल आंगुरखौ गायनो थाखाय न'आव बिदि गोबां बिदि खस्थ'फोरखो खामनाङो। आरो बिदि गोबां हासारनि गोनांथि जायो। जेराव जोंनि गामि दफनफोराव बेफोरबायदि हासारखौ जोङो होनो हाया आरो जोंनि गामि दफानफोराव बेफोरबायदि गायनायफोरखौ जों एसेग्राब खामनाय नुनो मोना। नाथाय जोंनि गामिफोराव नायोब्ला बिदि थाइजौ, खान्थाल, रैमालि थालिर बेफोरखौ जोङो गामिफोराव गायनायखौ नुनो मोनो आरो बेफोर फिथाइ सामथाइफोरा न'आवनो थायो। जोङो बेफोरखौ जा नानै गोबां बिदि-बिदिफोरखौ जेरै जोङो थारि न खो ओंखामफोर मानसियाबो जेब्ला मेगं जानो हायो मेगंखौ मेगंफोरखौ जानो हायि आदारफोरखौ जेब्ला जोङो बेमारि मानसिया थालिरफोरजों जोङो जेब्ला लगायनानै ओंखामखौ जागोन अब्ला जोङो जाखांनायनि उनाव मोजां देहाखौ थाजिम मोनगोन। आरो बिदि देहाफोर बिदि उसुख जानाय देहाफोर एबा लोरबां मोननाय देहाफोरखो जोङो थालिरजों जेब्ला लगायनानै जों ओंखामफोरखो जागोन, अब्ला जोङो बिदि सक्तिखौ जोङो मोननो हागोन। आरो नायबावनो थाङोब्ला जों रैमालि, बे रैमालिखौबो जोङो बेफोरबायदिनो हानानै जोङो-जोङो ओंखामफोरजों जोङो जानो हायो आरो बेफोरखौ जानानै जोंबो मोजां मोनो आरो जोंनि देहाफोराबो बेफोरखौ जानानै थाजिम मोनो। आरो रैमालिखौ जोङो जाखांनाय लोगो लोगोनो जेब्ला जोङो दैखौ लोङो अब्ला जोङो गोखा मोनो। बेनिखायनो जोङो रैमालिखौ जाखांनाय लोगो लोगोनो दैखौ लोंङिया गाहाम मानो होनोब्ला जोङो दैखौ रैमालि जाखांनाय लोगो लोगोनो दै लोङोबा जोङो गोबां बेबायदि गोखाखौ मोननाया मोननाय जायो। बेखायनो जोङो फिथाइ सामथाइफोरनि टेस्टफोरखौ नायोब्ला गोबां बिदि गुबुन गुबुन मोनो। जेरै फिथाइ सामथाइफोरखौ जोङो नायनो थाङोब्ला गोबां बिदि गुबुन गुबुन जातनि दङ। गोखा, गोखै, गोदै, बेबायदि गुबुन-गुबुन गुबुन जातफोरनि दङ। जेरै जोङो गोखै फिथाइथिं जोङो नायनो थाङोब्ला नुनो मोनो जेरै जलफायफोर। बेफोरबो गोखा जायो, गोखै जायो। आरो जेरै आमलायफोरखौ नायनो थाङोब्ला आमलायफोरा गोखैहां आरो गोखाहां‌ गोदैहां। गोबाबहां बेबायदि मोनो। थेवबो बेफोरखौ जानानै जोङो मोजां देहाफोर बेखायनो जों बेफोर फिथाइ सामथाइखौ जोङो जानाया मोजां। आरो जेब्ला जोङो, बे आमलायखौ जेब्ला जानानै जोङो दैफोरखौ लोङो, अब्ला जोङो गो दै मोनो आरो गोखा फिथाइथिं जोङो नायनो थाङोब्ला जेरै सेलेखाफोर बेफोरखौ जोङो जायोब्ला गोखा मोनो थेवबो थेवबो बे गोखा फिथाइया जोंनि जिउनि थाखाय गोबां बिदि रैखाथिखौ होयो। आरो बे गोखा फिथाइखौ जाबोला जोंनि मोदोमाव जि उदै सानायफोर जायो बेफोर उदै सानायफोराबो बे सिलेखाजोंनो फाहामजानायखौ मोनो। नोंथाङा आरो बेनि बागै माबाफोर बुंनो सानो नामा? फिथाइ सामथायाइनि बागै?
औ नोंथाङा सैथोखौनो बुंदों। आरो। बे नोंथां बुंनाय बाथ्राफोरा गासैबो सैथो। जों फिथाइ सामथाइफोरखौ बेबायदि गोबां खोथा जों बिदिनो गामि खुंखंफोराव बेबायदि मोननाय जायो। आरो गामि गंखंफोराव बांसिन बेबायदि फिथाइ सामथाइफोरखौ जों नुनो मोनो। मानो होनोबा जोंनि गामि गंखंफोराव बेबायदिनो फिथाइ सामथाइफोरखौ गायनानै बिबायदिनो जेबो मेडिसिन होआलासिनो जोङो बेबायदि फिथाइ सामथाइफोरखौ गायनाय जायो बेबायदिनो। हासारजोंनो जों गायनाय जायो जेबो जोङो मेडिसिन बायनानै जेबो बेबायदि होनाय जाया बेखायनो जोंनि गामि गंखंफोरनि फिथाइ सामथाइफोरा जोबोर मोजां जायो आरो गोथाव जायो आरो जोंनि देहाफोरखौ जेबो नस्थ' खालामा बेखायनो जों साफ्रोमबो एबा सुबुं माहारिया बेबायदि गामि गंखंनि फिथाइ सामथाइफोरखौ जा बायनानै जायोब्ला बेबायदि जोबोर मोजां जागोन मानो होनोब्ला जोंनि देहायाव जेबो बेबायदि। नस्थ' जाया बेखायनो बेफोरखौ बायनानै जायोब्ला जोंहा मोजां जागोन। बेबायदिनो जोङो नोगोरफोराव बेबायदि फिथाइ सामथाइफोरखौ जों फाननाय नुयो नाथाय बिथांमोना बेबायदि गामि गंखंनिफ्राय बेबायदिनो गोथां गोथां फिथाइफोरखौ लांनानै बेबायदि मोनोनि सिगाङावनो लांनानै बे मेडिसिनफोरखौ होनानै बिथांमोना फोमोनो आरो फोमोननायनि गेजेरजों बिथांमोना बेबायदि फिथाइ सामथाइफोरखौ जों फाननायखौ जों नुनो मोनो बेखायनो जोङो नोगोरफोराव बेबायदि फिथाइ सामथाइफोरखौ जों बायालाबानो जोङो गामानि फाननाय। फिथाइ सामथाइफोरखौ जों बायना जायो। अब्ला जोंनि देहानि थाखाय जोबोद मोजां जागोन आरो जोंनि देहाफोरा बेबायदिनो नस्थ' जानायखौ जों मोननो हानाय नङा बेखायनो जोङो बेफोरखौ जों मोजाङै बेबायदि बायनानै जाब्ला जोंनि देहाफोराबो मोजां थागोन। खोनथासिम मोनगोन। गोबां रोखोमनि बिदि फिथाइ सामथायफोरखौ जों नुनो मोनो। जेरै ओ थाइजौ, खान्थाल आरो बेबायदिनो रैमालिफोर गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथायाइ होनोब्ला जों बयबो मिथिखायो गोबां रोखोमनि गोबां बिबायदिनो गाबफोरनि थायो आरो माखासे बेबायदि फिथाइ सामथाइफोरखौ जोङो गामि गंखंफोराव बेबायदि गायनाय जाया। बेबायदिनो हाजो जायगाफोराव जोङो गायनायफोरखौ जों नुनो मोनो जेरै
आफपेल दालिम बेफोरखौ जोङो गामि गंखंफोराव बेबायदि गायनायफोरखौ एबा आबाद खालामनायफोरखौ जों नुनो मोना बेखायनो जोङो
बेफोरखौ बेलेग बेबायदि सुबुंफोरनिफ्राय एबा नो बेफोराव फाननायखौ जों बायनो गोनां जायो आरो बेफोरखौ जों जायोब्ला मोजां मोनो नाथाय जों बेफोरखौ बांद्राय बायना जायोब्ला जोंनि देहाया नो द' जागोन मानो होनोबा बिफोराव गोबां बिदिनो मेडिसिनफोर होनायखौ जों मोननो हायो बेखायनो जोङो बेफोर खौ बांद्राय बायलाबायानो जोङो गामिफोराव थानायफोरखौ जों बांसिन बेबायदि बायना जायोब्ला जोंहा जोंनि देहानि थाखाय जोबोर मोजां जागोन बेखायनो जों साफ्रोम सुबुंफोरानो बेफ बेबायदि गामि गंखंनिफ्राय जिबायदि फिथा सामथ्राफोरखौ फाना मोनो बेफोरखौ जों मोजाङै बेबायदि बायना जायोब्ला जोंहा देहाया नस्थ' जानाय नङा बेखायनो जोङो गामि गंखंफोरनिफ्राय जों साफ्रोम सुबुंफो फोरानो बायना जानांगौ आरो बेबायदि नोगोरफोरावबो फाननायफोरखौ जों बांद्राय बायनानै जानाङा मानो होनोब्ला बेफोराव गोबां मेडिसिनफोरखौ जों नुनो मोना आरो जों जेरैबायदि मिथि जे फिथाइ सामथाइफोराव माबायदि मेडिसिन होयो जों बेफोरखौ माबायदि मोनदांनो हायो जों मिथिखागौ बेबायदि मेडिसिन होनाय बेबायदि फिथाइ सामथाइफोरा एसेबां मानि बेबायदि गोथाव जाया आरो बेबायदिनो
औ
गोबौनि बुस्थुफोर थायो बेबायदिनो आरो दसेनो बेबायदि गाज्रि जानायफोरखौ जों नुनो मोनो।
औ जों नोंथाङा थिगानो बुंदों नोंथां बुंनाय गासैबो खोथाया सैथो जोङो मोनथियो दि बेफोरबायदि गोबां फिथाइफोरफोरखो गोजान गोजाननिफ्राय लाबोयो जेरै आफेलफोर आरो आंगुरफोर बेफोरखौ गोजान जायगानिफ्राय लाबो नाय जायो जेरै काश्मिरफोर बेबायदि जायगानिफ्राय बेफोरखौ लाबोनाय जायो आरो जों बयबो मिथि खौबो खाग्रिफोर सानसेयावनो बिदि जोंनि जायगासिम एबा जोंनि एलका जोंनि एबा आसामफोरसिम बियो मानसिफोरावनो मोनफाया बिनिखायनो जों मिथिखायो बेफोर गासैबो ओ सानसे एबा साननैनि उनावसो बेफोराव बेयाव मोनफायो आरो बेफोरो लेरहायनाय जाफायो। थेवबो जोङो मोनथिखासेयावबो बेफोरखौ जोङो जायो मानो होनोब्ला जोंनियाव थाङोब्ला जेरै आं आंगुरखौबो जों मिथिखायो। आंगुराबो मोनथाम रोखोमनि एबा गुबुन गुबुन रोखोमनि दङ जेरै-जों मोनथिनायाव जेरै गुस गोसोम आंगुर आरो गोथां आंगुर आरो गोजा आंगुर बेबायदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि आंगुरफोर दङ आरो बेफोरनि टेस्टआबो गुबुन गुबुन आलादा आलादा। जेरै -गोजा आंगुरनि तेसा एसे आलदा जायो आरो गोसोम आंगुरनि टेस्टआ एसे आलदा जायो आरो बिदिनो गोथां आंगुरनि रसा आलदा जायो बेबायदिनो जोङो गोबां बिदि जादों बिदि गोबां गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि टेस्टफोरफोरखौ जोङो मोननो हायो। थेवबो बेफोरखौ जोङो जायोब्ला मोजां देहाखौ मोननो हायो। जेरै-दालिमखौ जोङो नायनो थाङोब्ला जोंनि देहायाव जेब्ला थैनि आंखाला जायो जेब्ला जोंनो थैनि गोनांथि जायो देहायाव थैयनि बिदि खमिया जायो अब्ला जोङो दालामखौ खौ मोननो हायो आरो मोजां बिदि जोंनियावब्ला जोंनि मोदोमाव एसेब्लाबो थै बारा खौ जोङो मोनजायो जोंनि देहाया गोगोम थायो अब्ला जोंहा दिनैनि निमा बिदि गोबां जानानै फैबाय अब्ला जोङो दिनैनि साननायखौ बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय।
नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय।